औ औ खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ औ ओरैनो दङ नोंथां औ औ।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां दे हागोन।
उम आयदाया जाबाय माने जोङो जोंनि आब जोंनि मिथिंगायारि जेंनाफोर जेरै लांनाय बिदिनो ओ फोजोबलांनायनि बागै आरो जोंना। आबहावाया मानि गाज्रि जालांनो हमबाय।
उ उ नोंथाङा खोनादों ना?
ओम।
मोजाङै खोनाबाय दङदा नोंथां ना?
आ खोनादों।
फंनैसो बुंगोरनांगोन नामा नोंथां आङो?
दा बुंगोरदो फंनैसो आंबो दा आंनिखौ मोनदांथिखौ बुंनोसै।
ओ औ साबायखर नोंथां मोनसे जोबोद मोजां आयदा होनायनि थाखाय। गिबियावनो आ जेनबा नोंथांनि बुंनायखौ आं नोजोर होदों जेनबा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बुंदों नोंथाङा नङा होमबा? आ आमफाय आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ जोङो जेनबा गिबियावनो आबहावा मा बेखौ मिथिना लाग्रोनाया मोजां जिहेथु आबहावा होनोब्ला जों जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबारि थादेर सा आरो जिबारि नङै थादेरसानि जथायखौनो बुजा बुजिनानै जिबायदि थादेरसा होनानै बुङोब्ला गासिबबो रोखोमनि जिउवरारिफोरखौ बुजि मोनो जेरैहाय जिब जुनार बिुफां लाइफां दावमा दाउसा एम्फौ एनला बायदि बायदिया जोंना जिबारि थादोरसेयाव गोग्लैयो नङा होमबा
औ
ओ बेनिफ्राय जिबारि नङि थादेरसा होननाय लोगो लोगोनो जेरै जोंना सोर सोरां बेनिफ्राय हा दै बार बायदि बायदि जाय माने जिउ गैयै थादेरसा अन्थाइफोर बेफोर गासैबो जोंना जिबारि नङै थादसानि बाहागो ओमफाय बेफोरनि जथाय गलाय मन्दिरखौनो जोङो आबहावा होननानै थिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जानबा आबहावाया बोरै गेब्रेङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो सुबुंनि मावथाय आरो मिथिंगायारि जाब्रबथाय बे मोननै बाहागोआव गेब्रेनायखौ बोखावनो हायो आरो नोंथांना गिबियाव जोङो मिथिंगायारि जाब्रबथायै फोरखौ नायनो थाङोब्ला मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरनि गेजेरावनो दङ जोंना जेरैहाय अर्गेन गटफोर सारनाय बेनिफ्राय दैबाना जानाय बांग्रिं मावनाय आरो गोबां बायदि बायदि मिथिंगायारि जाब्रबथायफोर जायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गेब्लेनो हमो आरोखि जेरैहाय दैबाना जायोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बायो हा खुर खायो बेनिफ्राय जिब जुनार थैयो जायनि जाहोनाव गेसाव गोफोन मोनामनाय एबा बायदि रोखोमनि बिसाग थ गेसफोराहाय जोंनि सोरगिदिं ओनसोलखौ माने मोनामनायजों बुंफब होयो आरो जेरावहाय साल्फार डाइ अक्साइड थायो मेथन गेस थायो नाइट्रजेन डाइ अक्साइड थायो कार्बन मन अक्साइड थायो बेफोर फोर बायदि गोबां मानि बिस बेसादखौ गेसफोरखौहाय जोङो मोननाय मोननो हायो आरो जाय थासारियाव थायोब्ला माने जोंनि जिउआारिनि जि थांना थानाय बेवहाय माने जोबोद हेंथा गोग्लैयो आरो जेनेबाना आरो अर्गेेनक बेबफ्रु सारनायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बेवहायबो गोबां रोखोमनि माखासे जोंना बिज गोनां जाय बिसाआ जोंनि जिउआरारिफोरनि सोलेरनि थाखाय एबा आबहावानि थाखाय माने हेंथायारि आरो जेनबा ना नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ
हेल औ औ बे औ बेनि अनगायैबो सुबुंफोरनि मावांथायाइनि गेजेराव गेजेराव जोङो सुबुंफोरा माबोरै आबहावाखौ गेब्रेंहोयो होननानै बुङोब्ला औ औ। सुबुंफोरनि गेलेनायनि बेलायाव जों बोबब्ला नोंथां नुनो मोनो सुबुङाबो गाब बायदि रोखोमनि गावनि माइथाइ मावथाइनि गेजेरजों मानोे जोंनि आबहावाखौ गेब्रेहयो जेरैहाय ओ सुबुंफोरनि मावथाइफोरजों गेब्रेंनायनियाव गुदियावनो दं जोंना हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेंनाय बेनिफ्राय दै गेब्रेंनाय बायदि बायदि आरो जेनेबा ना नोंथां बेफोर गेब्रेंनायनि गेजेरजों मा जायो जोङो जिवआरिफोरा माने गाज्रियै गोहोम खोख्लैजायो बेनिफ्राय जोंनि सोर थाथाय बिखान्थिया लोरबां जायो जायखौ जोङो इक' सिस्टेम होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ
दा इक' सिस्टेमा माने जोंनिया बायफ्लेयो ओ मासे मासेनि सायाव सोनारनाय जि खान्थि बियो बायस'यो बेफोरनि जाहोनाव नो माने जोंनि जि आबहावा बेयो गाज्रियै गोहोम खोख्लैजायो आरो जेन'बा नोंथांना जेरैहाय आङो दानि मख'लांनाय हा गेब्लेनाय दै गेब्लेंनाय सोदोब गेब्रेनाय बिनिनो मोनसे आयदाफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गुब जोङो हा गेब्रेंनायखौ जोङो नायोब्ला जों नुयो जे हाया माबोरै गेब्रेङो होननानै बुङो ब्ला सुबुंफोरनि खामानि मावथाय जेरैहाय गोबां रोखोमनि हायाव रासायनारि हा सार बाहायनाय केमिकेल्स मेनुवेर जायखौ जोङो बुङो बेनिफ्राय बेवहाय गोबां रोखोमनि पेस्टिसाइद, इनसेक्टिसाइड आरो बायदि बायदि रोखोमनि भिटामिन्स एबा गोबां दिहुनथाइ मोननो थाखाय सुबुङा बाहायनाय बेफोर मुवाफोरानो जोंनि हानि दिहुन थाइ गोहोखौ खमाय होयो जायनि जाहोनावनो जोङो हाखौ गेब्रेंदों होननानै बुङो नङा होमा नों थां अ हाया बोरै गोब्रेङो होननानै बुङोब्ला आं दानिसो मख'लांबाय नोंथां जे हानि दिहुनथाइ गोहोआ थाखानायनिफ्राय खमायो जेरैहाय माब्लाबा बिनि पियसमानआ खारदयारि जायो आरो माब्लाबा बिनि पियइसमानआ जोंना एसिडारि जायो थ' बेबायदि जायो जायोब्ला जोंना दिनै एसे गाबोन एसे माने बे हायाहाय जोंना गोथै महर लालाङो आरोखि नङा होमबा नोंथां?
औ
बेखौ फाहामनायनि गुबै राहायानो जाबाय जोंना जिबारि हासार बाहायनाय। जुदि जोङो जिबारि हासार बाहायोब्ला एबा हाखौ फाहामफिननो थाखाय जुुदि जोङो मोजां आदब खायदा बाहायनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन बे हायावहाय माने जोङो रा सायनारि हासार बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगोन लोगोसेयैनो जोङो माखासे आ जिउआरिफोरनि हासार जेरै गोबोरखि खानस्रि हासार बिफां लाइफांनि दाखोर दालासे एवनाय हासार बेफोरखौ जोङो होनानै हाखौ जोङो फाहामफिननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा? औ औ औ बेनि अनगायैबो आरो गोबां गेदेंनायफोरखौ दंबावो माने बुङोब्ला बाथ्राफोरा फोजोब ख'नो हाया हाया मोन थ' आं नोंथांखौबो फंनैसो माने एसे बुंहरनो खावलायबाय आरो
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा जोबोद गोबारैनो गुवार रैनो माने बेफोर आबहावा गेबेंनायनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायलांबाय बिदिनो आंबो दसे सम जेन' आबहावा गेबेंनानै बागै बुंनोसै जोंनि माने जोंनि गामि जेने बागि बुंनोसै‌ आरो नै गामिनि जेरै बोरै आबहावाफ्रा गाज्रि जानो हमदों
जेरै जोंनि गामियाव जोंनि गामि एरिया एरियाफ्राव माने बांसिनानो माने दंफां लाइफांफोरखौ दाना दानफायनो हमो जाबाय
दिनो गाव गावनि बेनिफिटनि थाखाय दंफां लाइफांफोरखौ दानो माने गायफिननो नागिरा बिदियाव माने आबहावा बाहारा माने मोजां जाया बिदिनो लासै लासै दंफां लाइफांफ्रा जोबस्रांलांजोबा बिदिनो जोंना बिदुङा बारा जागोन बिदुङा बारा जायोबा जोङो थानो हायि जागोन बिदिनो दंफां लाइ बिफां खमबाथाय बिदिनो दैआबो थाबथानो नागिरा बिदिनो दंफां लाइफां जेसेबां थागोन एसेबांनो दैया थाबथायायो नंङाब्ला बोहै बोहैलांजोबो नालाय नोंथां दं दंफां लाइफाङासो आसलथे दैखौ लाखियो हा-हासि दैखौ जेराव दंफां लाइफां गैया बेयाव माने हा सिंनि दैखौ लाखिनो हाया माने रैखा खालामजोबो बि थाखाय दंफां लाइफां फोरखौ माने दानफायावबो माने गायफिननांगौ जायो आरो बि गायफिन नाबाथाय माने खहा दं आरो बिदिनो आबहावाया माने बिदिनो लासै लासै लासै लासै गारजि जालांनो हमो आरो बिदिनो
अक्सिजेनफ्रा बिदिनो खमायना हांबोन बिदिनो गारि मथरफ्रा दा सानसे सानफा एफा सानफा एफा बांलांगासिनो बिदिनो खामानि मावनाय आदबफ्राब जोंना सोलायबोगासिनो। बिदिनो बांसिनानो दाना जोंना बांसिनानो मोजां हासार बाहाया जेरै नोंथाङा होनलांखाबाय दहायनो। बिनो मिथिंगायारि हासार होयै गोबोरखि हासार बिदिनो दंफां लाइफां बिलाइफोरनि सेवनाय बेफोरखौ जेन'बाना बाहाय बाहायनो नागिरला बांसिनानो रासायनिक हासार जेरै इउरिया प्रटास दिपि बिनि माइ गायनायफ्रावबो बांसिनानो दाना इउरिया पटास दिपि बेफोरखौ' बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। बिनि थाखायनो माने आ-आबादफ्राबो जायो जानायालाय। साननैसोनि थाखायल' जायो खिन्थु आसोल हाया माने लासैनो माने गाज्रि जालाङो। बिनि थाखाय माने जोंङो बेफोरखौ बाहायनाय बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जोंङो बेफोरनि अनगायै जोंङो मेरला रोखोमनि हासार दंङ।
मिथिंगायारि हासारफोर जेरै गोबोरखि हासार बिदिनि दंफां लाइफां बिसनि सेवनाय। बि बायदि बायदि हाससा दंङ जों बेफोरखौ बाहायनो हायो। जों दा बेफोर हासार बाहायनाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ जोंङो होमबासो जोंङनि गामि एरिया हाफ्रा मोजांङै थागोन जोंङो माने बाला जानायनिफ्राय देहाखौ रैखा मोनगोन जोंङो लासिनो जोंनि हाया नंङाबा बिनि रासायनारिक बुस्थुफोरखौ हाफ्राव बिदि होबाय थायोबा जोंनि हाया लासेैनो बाला जालांगोन। बाला जालांबा जोंनियाव जेबो खेथि बाथि जानाय नंङा बिदिनो रानखानस्राव नाय जाया जाबोन मोनसे दंफां लाइफांफोरखौ गैयाबा लासिनो। बिनि थाखायनो जोंनायखौ बन्द' खालामथा बिराद मोजां। बन्द' खालामबा जोंनि थाखायखौ मोजां आरो जोंनि खा बा जोंनि थाखायबो मोजां दा टाउन एरियाफोराव बांसिनानो मोजां अक्सिजेनखौ मोनजाया जोंङो टाउन एरियाफ्राव माने बांसिनानो बिफां लाइफाङआ खम। आरो गारि मथराबो बारा बि बिदुङआबो बारा जायो बिदिनो पलिउसनाबो बारा बिदिनो गारिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस उखुन्दै फेक्टरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो अक्सिजेन मानो गाज्रि खालामो बिदिनो जोंनियाव जोंनि देहाफ्राव हाबलांबा बिदिनो बेमा आजारफोर जायो। ओयसाला बेमार आजारफ्रा लासिनो साफा नङामोन। बेनि थाखायनो टाउन एरियाफ्राव एसे थानायफ्रा बारा मोजां अक्सिजेनखौ मोनजनाय जाया बिदिनो एसे लेथ्रा अक्सिजेनफोरखौ मोनो बांद्राय बिदि टाउनफ्राव दंफां लाइफां गैयिनिफ्राय जाउनावो बेफोरो लासैनो जालांनो हमदों जेरै गुवा बायदि ओनसोलाव बांसिनानो आ आबावहाया मोजां नङा।
औ समाबो जाबायमोन।
औ। दे होमबा नोंथां।